हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ गोजोन सान्जुफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांनि साउनखौ एसे माने लासै खोनादों
खोनादों ना
औ औ दे दे खोनाबाय दे
औ औ होमबा जोंनि दिनैनि आयदानि मा आयदाखौ लागोन
औ औ बे माने आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय जों माइ आबादखौ माबोरै मावो ओ बा माबायदि मावोब्ला जोङो मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ औ जोङो गिबि गिबियावनो आं बेखौनो बुंनो सानो जे माइ आबाद माइ आबाद होननानै बुङोब्ला बेयो मा आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाबोनाय मोनसे आबाद बे आसामनि बे थागिबि सुबुंफोरा माइ आबाद नङाब्लानो माने सोलियाबा जाया आरो माने औ बे माने इम्परटेन्ट आरो माने मावथारनांगौआ आबाद आरो माने दा बेखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोदों बे माइ आबादखौ जे आसामनि सुबुंफोरा माने दैज्लांनि समाव मावो आरो बे दा दैज्लां बोथोराव बे दैज्लां बोथोराव माने गोबाङानो अखाखौ सोनारनानै मावो आरो गोबां जायगायावनो इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने दंग' दंग्ला बैफोरबायदिखौ जायफोरा मोननो हादों माने बेफोरबायदि एरियायाव बिसोरो माने दैमा दैसानि राहाखान्थिजोंबो माने मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेफोरबायदि आबाद खौ दा जोङो दैलां बोथोराव मावो जे जिहेथु
औ।
दा नै गायबाय थानाय सिजेन बा मावबाय सोलिफुबाय थानाय समाव जों बे माइ आबादखौ मावगासिनो आरो गायबायबो दङ' ओम दा बे फोर आबादखौ माबायदि रा राहाजों मावो नोंथांमोननिसिम फोरमायनो हागोन नामा?
औ। हागोन ओ नोंथाङा जेरैबायदि दायो माइ आबादनि सोमोन्दै बुंबाय नोंथाङा बुंदोंना दा ओ माइआ जोंनि सुबुं हारिनि नि माने मोनसे जोबोद गाहाय नङा होनबा जोबोद माने औ आरो माइआ माने जोंनि सुबुंनि मोनसे गाहाय जाग्रा मुवाबो जाबाय बे माइनिफ्रायनो जोङो ओंखाम जायो नङा होनबा। बेनिखायनो जोंनि ओ जों सुबुं माहारिनि थाखाय बे माइ आबादा जोबोद गोनांथि ओ
औ।
आरो बेबायदिनो बे बियो माने जोंनि बर'फोरनिनो नङा सुबुं माहारिनो माने मोनसे ओ गाहाय आदार ओंखामनि फुंखा
औ औ नंगौ औ नंगौ।
गोबां रोखोमनि ओ माइ गायनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होनबा जेरैहाय औ माइमा माइसा जोसा माइब्रा आसु बेबायदि गुबुन गुबुन माइफोरखौ जों गायनाय नुनो मोनो आरो आथिखालावबो जोङो गोबां रोखोमनि गोदान गोदान माइफोरखौ माने ओ बिगियानारि बिजिरसंनायनि गेजेरजों मोननो हादों गोदान गोदान माइनि जोलैफोरखौ। नङा होनबा औ जेरैहाय ओ आइजं रन्जित बेबायदि आरो बे बरा माइ। जायखौ मेसें सें बोथोराव गायो।
औ मेसेङावबो मावनाय जायो।
औ औ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जों माइफोरखौ दायो नुनो मोनदों आरो मावबायबो थादों मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो ओ जुदि माइ गायोब्ला नोंथाङा बुंदों माइ गायनायखौ माने माइखौ माइ आबादखौ माबायदि गायो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो होदों नङा होनबा।
औ नोंगौ नथां।
जेरैहाय ओ माइ आबाद मावनोब्ला माने हासार हाखौ माने मुजिहोनानै दोनो आरोना। गिबियावनो नङा अब्ला माइआ माने मुगिरा जायो होननानै बुङो औ। ओमफ्राय अखा बुरजा हानाय माने अखा बाजा बुरजा हानाय लोगो लोगोनो माने खुथिया दब्लाखौ एवख्रांनानै हाब्रु खालामना लायो। नङा औ अब्ला माने ओ माइ अब्लानो बे समावनो माने माइ जुलिखौ दैयाव सानसे नङाबा हरसे ओ सोम माने सोमहाबनानै बिदिनो औ।
औ।
बेबायदि दोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बेबायदि ओ खान्थिजोंनो जोंनि सुबुं माहारिया आबादारिफोरा मावगासिनो। नङाहोनबा?
नंगौ।
आरो खोथिया फोनायनि सम जाब्लाबो माने खोथिया फोनाय ओ समावबो बियो माने जेद दान जेद दानावनो फोयो नङा होनबा?
सोरबा बैसागो सोरबा जेद बिदि जेद फैयो आरो।
आरो बेबायदियैनो गोबां ओ रोखोमनि माइफोरखौबो गायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। ओमफ्राय माइ गायनायखौ माने सावोन दाननि गेजेराव फोजोबनांगौ होननानै बुङो आरोना। बा फोजोबना औ। फोजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ गोदो माने मोसौजों हाल एवोमोन नालाय एसे लेद जायोमोन आरो न थाय आथिखालाव आरो ट्रेक्टरजोंनो हाल एवजोबो नालाय
औ
औ माने थाबनो जोबो आरो बे आसार दानावनो जोबो होननाय बायदि आरो जोंनि जा
औ औ औ आरो माने माइखौ गायखांनायनि उनावबो गोबां जोथोन लानांगौ जान ओ जायो नंङा होनबा गोबां माने नोजोर लाखिनां गो जायो नङाब्ला दोब्लिया जोदि बांद्राय दै थायोब्लाबो माने ओ बाय दिसिना एम्फौनि बेमार एम्फौ एनला जानो हायो माने एम्फौ एम्बार एनला जायो ओमफ्राय माइफोरखौ माने गाज्रि खालामना होयो माइ फिथाइफोरखौ माइ बिलाइ गोरलैनि मादा जागोन आरो रोदाफोरखौ माने गाज्रि खालामना होयो गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला नुनो मोनो जों
औ नंगौ नोंथां
औ आरो माइया जेबा जेब्ला माने एसे थरायो बै समावबो माने आबादखौ माने गोख्रों नोजोर होनांगौ होननानै जोंनि आबादारिफोरा बुङो आरोना मानोना ओ माइ फिथायाव रुन्दै हाबनाय समाव बेखौ माने आवमा सोबोब्ला
औ माइया माने
माइया गाज्रि जायो होननानै
थेफा
औ औ
मा होनो ओ बैयो बे थेफायानोदे।
ओहो
उम दा ओरैनोथ' जोङो माइ आबादनि बागैनो सावरायबाय दं नङा होमबा नोंथां? दा बे माइ आबाद। फोरखौ मावनानै जे मावो बेखौ थारमाने रासायनारिजों मावो ना मा होनो बेखौ गोबोरखि हासार बाहायनानै मावो नोंसोरनि ओनसोलाव नोथां
बिदि गोबोरखि ओ फोरफोरखौनो बाहायोमोन। ओ नाथाय दायो दानि गोदो दान मुगायाव जोङो बेबायदि रासायनारि उम मेडिसिनफोरखौ बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो।
औ औ
औ मानो होनबा दानि दानि गोदान मुगायाव ओ मोसौफोरखौबो बारा नुनो मोनला।
औ औ गोबां खम जाबाय।
औ गोबां खम जाबाय आरो मोसौजों हालेवनायफोरखौबो नुनो मोनला बांसिननो ट्रेक्टर बा माबाफोरजोंसो हालेवनायफोरखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो बे औ। आरो दानि बिगियानारि ओ मुगायाव गोबां मोजां मोजां बेबायदि माइखौ एम्फौ हमब्लाथाय जेरैबायदि बेखौ होबथानो हानाय बायदि मुलिफोर बाहाय बानायदों बेफोरखौनो बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननिथिं। माबायदि माने बेबायदिनो खालामोना जेरैबायदि जोंनि ओनसोलफोराव नुनाय बायदिनो?
औ औ नोंसोरनि ओनसोलाव नुनाय बायदिनो माने आथिखालावबो बे गोदान मुगायाव माने गोबां माने आबाद दिहुननांगौनि बा मुलाम्फा मोननांगौनि थाखायबो माने गोबाङानो बे गोनोखो आदबजों माने आबाद खौ मावो आरो। माने गोदोनि बायदि आबाद मावलिया। दानिया। गोबां गोनोखो आदबजों माने गोबां माने। फसल दिहुननो थाखाय फिथाइ दिहुननो बा माइ आबादखौ गोबाङैनो मोननो थाखाय
औ।
माने बे रासायनारि हासारफोरखौ बाहायो आरो माने। थ' हास हासार बाहायामोन नालाय इखो नेसारेल गोबोरखि बा न'खरावनो बानायनाय हासार होनानै जेनेबा गोबां माइफोरानो माने गोबां खम जायोमोननना गोदो। बांद्राय मोनामोन माने मुलामफ हा नाथाय आथिखालाव बे रासायनारिया हार बाहायनानै माने गोबां माने फसल दिहुनो आरो
औ नंगौ
माने गोबां मुलाम्फानि थाखायबो मावो होननानै सानो
औ औ नंगौ
इयुन आथिखाल मुगायावथ' आरो थांना थानायनि थाखाय राहानि थाखाय रां रुफानिबो गोनांथि नालाय
औ नंगौ
बे माने आबादखौनो मावनानै गोबाङा रांबो खामायदों बा रां आरजिदों बेजोंनो माने जिउ खुंगासिनो बिनो दं आरो जोंनि ओनसोलाव
औ आरो बे कारति दानाव माइ आबादफोरनि थाखाय जोबोद अलखद होननानैबो जों नुबोदों नङा होनबा
औ औ नोंगौ
औ आरो माइफोरखौ माया जुदि मोनखांनायनि उनाव माइफोरखौ दुब्लियावनो ओ रेबहैनाय बा बे रेबहोनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदि खालामोब्ला माने बेगरा माने सिरिया माने द्लाम सिरिया होनो आरोना नङाबा बेबायदि खालामाबा माने सिरिजोबो माइ बेगरफोरा इदि होननानै बुङो नङा होनबा बेयावनो दुब्लियावनो फिसा फिसा खालामनानै माने मोजाङै फोराननानैसो उनावसो लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदि खालामोब्ला ओ माइफोरखौ रग' रग' मोनो बेबायदि बुंनायखौ जों खोनादों औ
दे होमबा नोंथां ओ नोंथांजोजों रायलायनानै गोजोननाय जोबोरैनो गोजोननाय थाबाय दा जोंहा समाबो थुंगेबाय दोनथलायसै नामा नोंथां उम गोजोनथों